हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना?
अ' खोनादों खोनादों नोंथां।
औ अब्ला दि औ औ नोंथां खोनादों। दिनै माने आङो नों थांजों दावबायनायनि सोमोन्दै एसे रायलायनो सानदोंमोन।
अ' जागोन जागोन नोंथां जागोन।
गोन ना?
हागोन हागोन नोंथां हागोन।
जागोन। अब्ला नों औ बुं औ जागोन माने ओ दावबायनाया थ' जोबोर मोनसे ओ जोबोर मोजां मोनसे आखु एबा हुदा होननानै नोंथाङा मिथिखागौ।
औ मिथियो मिथियो नोंथां।
औ माने ओ दावबायनाया माने माने आथिखालाव जोबोद मोजां। ओ आयदा जानानै फै बाय आरो
नंगो नंगो नोंथां।
थार जानानैबो फैबाय।
नंगो नोंथां।
मानो होनोब्ला माने दावबायनानै जोङो ओ ओरैनो दावबायनाया जोंनि ओरैनो बेखार थाङा आरोना माने ओ गोबां जोङो बेनिफ्राय सोलोंनो हायो एबा गियान आरजिनो हायो आरो दावबायनायनिफ्राय। नंगौ ओ बेनिनो माने गोबां मोजां गुन दङ दावबायनायनि बेनि जायनिफ्राय जोङो गोबां सोलोंनो हायो आरो जिउआव
औ
ओ बे-बेबादिनो आरो गोबां खोथा दङ दावबायनायनि नोंथाङा बेफोरनिनो मोन ओ माखासे सावरायनो एबा बुंनो हागोन नामा?
अ' हागोन हागोन नोंथां हागोन अ' नोंथां अ' दावबायनाय होनब्लाथ' आंबो ओरैनोथ' आङो जोंनि बे खाथि खाला जिल्लाफोराव गिदिंबाय ओ टाउन सहोरफोराव गिदिंबाय लोगोसे आं गुबुन हादोरावबो ओ बेरायहैबाय गुबुन रायजोआवबो बेरायबाय बारा मोनाखै मोनसे मोनसेल' रायजो हादराव बेरायदों आङो आरो बेरायबोला ओ गोबां खोथा मिथिनो हायो आरो गोबां गियान मोननो हायो बा गिदि गि-गिदिंनो बेलायाव गोबां ओ। सोलोंनोबो हायो। मिथिनोबो मोनो माबायदि मायाव सुबुंफोरा थायो माबायदि जायो माबायदि मावो दाङो माबायदि दं हाजो हाला दैमा दैसा बेफोर माबाफोरखौ जि गासैबो ओ जिअ'ग्राफिखौनो मि थिनो हायो आरो गिदिङो गिदिङोब्ला बेरायोब्ला आं ओ थांनाय ओ थांनाय बे ओ जानुवारि दानावनो जानुवारि डिसेम्बर दानाव आङो अरुणाचलाव बेरायहैदोंमोन आङो अरुणचलाव बेरायहैना
ओ नोंथाङा अरुणचलनि माने जा नु थाय एबा ओ जा ओ अरुणचलनि समायना बेनि सिना एबा नुथायखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन हागोन हागोन नो हागोन हागोन आं अरुणाच सल थांनाथ' गिबि गिबि आंथ' जोंनि बे अदालगुरि जिल्लानि बे भेरब खुन्द' होननाय बे जायगाथिं गेट दंना अरुणाचल थांनाय। बेथिं थांदों माने आरो जोंनि बे ओ अ ओ अरुणाचल खाथिनि बे गेय्ट भैरबकुन्द'आबो जोबोर समायना नायनो मोजां बेहायबो जायगाया। अ बेहायबो दैमा दं आरो पिकनिक स्पटबो दं बेहाय। आरो बेखौ बानाजों ओ जेब्ला जों अरुणाचलाव हाबदोंमोन जोबोर समायना नुथाय नुदोंमोन हांग्रा हाग्रा बंग्राजों बुंफबनाय बे हा जो हालाखौ नुदोंमोन समायनानो आरो लामाफोराबो जोबोर मोजां हाजोबाबो आरो लामाफोरा एकदम हाजो सा-सायाव ओ गाखो होजोबनाय सिंसा सिंसा बेफोरबायदि लामाफोरा खेंख्रा खेंख्रि।
नंगौ।
ओ गोबां रख खमनि हाग्रानि बिफां नुनो मोनो बेहाय। गोजौ गोजौ बिफां हाग्रानि बिफां। ओ हाजोनि बिफांफोरखौ नुनो मोनो आरो बेहाय अ अरुणाचलनि मानसिफोरा जोबोर अनसुला आरो जोबोर मोजां बेहाय आङो जेराव जोङो दावबायहैदोंमोन थांदोंमोन गामि दस्रायाव दावबायहैदोंमोना बेयाव थांबोला मानसिफोरा गावनो लेंनानै साह आरि लोंहोयो। आरो बिसोरनि माबा खा थियाव जोङो थेन लुनानै हर थादोंमोन हर थानानैबो जोंनो ओंखाम आरि ओ बेदर सावनानै लोगोसे जोङो रस्टेट खालामनानै जोंनो बिसोरनि ओ जुखामदो बानायनाय जौफोरखौ जोंनो होदोंमोन लोंनो था खाय आरो मानसिफोरा एकदम जोबोर अनसुला आरो रावखौबो जेबो माबा खालामा आरो बिसोरो अ अ हाजो सायावनो गोबां आबाद मावो बिसोरनि ओ जेरै कबि जा आलु जा अ बेफोर बायदिनो गोबां फिथाइ सामथाइजों लोगोसे आरो आफेल जों ओ जों थांनाय समाव आफपेल थायाखैमोन आरो बे समाव जोब्बायमोन आफपेला बे समाव आपेलखौ जानो मोनदिया आरो बेहाय थांनानै नाथाय माखासे आफपेल बिफां आफेल बिफां नुदों बेहाय थांनानै जोङो। अ आरो माखासे दै अ नोंथां बुंलाय
औ माने बे बायदिनो अर्गेनिक मोननो
अ जे ग-गासैबो अ-अर्गेनिक आरो जोंङो आरो हाजोनि एकदम जो से इदि हाजोनि लामानि ओ सेर सेरावनो जोङो माखासे बिलाइथि गायनाय नुदोंमोन आरो जों माखासे फिसा फिसा जाथिनि बिलाइथि गायदों गायनाय नुदों बेहाय
औ नोंथाङा फान फानलु ना बे फान्थाव
थि बिलाथि बिलाथि बिलाहि बिलाहि अ औ बिलाहि फान्थावबो गायो बिसोरो बेफोरबायदिनो आरो बिनिफ्राय जोङो बिसोरो गायनाय माबाफोरखौ जोंनि बेनि ओ आसामनि मानसिफोरा थांनानै बायनानै लाबनो जों बेहाय अदालगुरि थिं फाननायखौ नुनो मोन्दों आरो जोङो
लाबनो थांनाय
अ आरो बेयाथ' आरो ओ ओ बुहु बुहुद गुसु जायो बेहाय माइनास जिर'सिम थांङो माइनास अवान टु बेफोर हराव' बेफोर बायदि गोजां आरो
अब्ला गुदुं जि जोमलांनो गोनां जायोना?
अ गुदुं जि एकदम मनाटेम गानबाय थानो गोनां जायो आरो दैयावथ' दुगैनोन ना हाया दैयाथ' एकदम माइनास टु बायदि जाना थायो मानास पर दांनोनो हाया बरफ बायदि एकदम बरफ बायदि गुसु जाना थायो दैया अ अ आरो बायदिसिना बेवहाय ना मोननाय थाङो बिसोरनि मोनसे ना जाथिनि दोङो बेवहाय इखो जाना नायदो जों मोजां नागिद टाइगार फिस होनो बिसोरो बिसोरो फार्म सिस्टेमै माने फालांगि खालामो बिसोरो फिसियो बेवहाय औ आरो बेवहाय जोङो थांनाय मोनसे नुनो मोनो आरो आङो जोंनि बर' बर' सुबुंफोरा गोबां दंहैयो बेहाय दहायनो बिसोर आबाद मावहैदों मालायनि हाफोरखौ लानानै सोरनि मेयाव मालिकनि आनदासाव खामानि मावहैदों आरो जों आरो जों हाजो सायाव थांदोंमोन मा नाय बेवहाय बेयावथ' जोबोर गुसु आरो अक्सिजेन लेभेला एसे खम अक्सिजेनखौ बारा मोननो नागिरा आरो ओ बरफ बरफ गोलैदोंमोन माखासे अ बे अ दे जबोर मोजां माने बेहाय गुसुबो गुसु जायगाया हाय हाल्ला गैया गारि मथरनि दावराव गैया आरो न'फोरा गोजान गोजान बयनियाबो खाथि खाला नङा न'फोरा गोजान गोजान अ जोबोर मोजां आरो आरो लोगोसे आं बिनि लोगोसे आंथ' ओ जोंनि खाथियावनो जायो बे भुटान हादोरा भुटान हादरावथ' आं बिदिनो सब बाफोराव थांलाय फैलाय जाबाय थाखायो माने बेयावहाय आरो भुटानावबो भुटाननि सुबु आरो उरनाचल नि सुबुं फोरा प्राय मिलायो माने एसे सब बिनिखायनो बिसोरनि आसार आखु खान्थिफोराबो एखे जायो आरो बा भुटाननि मानसिफोरा जोबोर अनसुला बिसोरनि बायदिनो सेम आरो अ आरोबाव मानसिफोरखौ माने मोजाङै बरायनो रोंगो बिसोरो
नंगौ
नों सानफ्राबो ओरैनो थांबोलाथ' भुटाना कार्बन फ्रि हादोर बेहाय
नंगौ
बेवहाय थांबोला नों मोनाबिलि समाव थांनानै बेरायहैनो हायो थाबायनो हायो एकदम हाय हालला गैखाया बेहाय आरो बेहाय गारि मथरफोरखौ हरन दामनो मोना बेहाय आरो जौ लोंनानै उल्था फाल्था खामनो मोना बेहाय आरो भुटाननि रुलफोरा जोब स्ट्रिक आरो बेयाव बेरायनोबो मोजां आरो बिसोरनि माखासे ट्रेडिसनेल जानाय मुवाफोरखौ जानानै मोजां नाङो भुटाननि आरो बिसोर बे जौफोरबो थायो बिसोरखौो एसे खम बिबाङाव मोनो आरो बेवहाय आरो लोगोसे जों थावफोरखौबो खम बिबाङाव मोनो पेट्रलफोरखौ बेनिखायनो जोंनि इण्डियान मानसि फोरा सानफ्रोमबो थाङो आरो हराव हराव जा फुङाव जा गिदिंनो गोबां जायगानिफ्राय मोजां आरो बेहाय। बेरायनो ओरैनो नोंथाङा मायाव मायाव बेरायहैदों।
आङो बेरायहैनाय बुंब्ला दाथ आङो नोंथां बारा गोजानाव थाङाखै बेबादि बिदिनो गुवाहाटीनि ओ माखासे जायगाफोराव थांदों आरो। बेनि उनाव आरो आरो आंनि साखाथिनोननो एसे बारा गोजान नङा मार एसे खाथिफ्रावनो वाटार फल एबा एसे दै गोनां थावनि एसे ओ हाग्रा एसे मिथिंगाजों बुंफबनाय समायना जोंहाफोराव थांदों आरो। साखाथिनिनो बेबायाददि गोजानाव आङो थां फेरनो मोनाखै औ माने बेफोरानो आरोना दावबायनायनि दावबायनायखौ गोजोन होयो आरो बेफोरानो। औ सासे सुबुंखौ आरोना मोजां होयो। बेफोरबायदि दावबायनायानो।
नंगौ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो जों आरो गोबां दावबायनाय जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो जारिमिनारि दावबायनाय बुंनो हायो आरो सोलोंथायारि समाजारि बेफोर बेफोर गोबां दं आरो। आरो ओ जारिमिनारि जारिमिनारि बुङोब्ला जोङो मोनसे जायगानि बेयाव थांनानै ओ जारिमिन बै जागानि जारिमिनखौ बोखांनो एबा जारिमिननि खोथाफोरखौ मि थिनो हायो आरो जेरैबायदि जोङो बै जाय बै जायगानि गोदो जाखांबोनाय ओ जा माने नेरसोनफोर बेफोरखौ नुनो मोनो आरो ओ बै ओनसोलनि थागिबिफोरनिफ्राय थाखाय जोङो बिथांमोननि खोथाफोरखौ मिथिनो हायो आरो गोबां औ आरो सोलोंथायारि बुंनो थांब्ला जोङो मिथिखागौ माने फरायसालि बा ओ सोलोंथायारि इन्सि टिउसन फोरनिफ्राय मोननाय जायो माने स्टुदेन्सफोरखौ बेबायदिनो माने ओ बेफोराव मिउजिआम एबा गुबुन गुबुन ओ गोदोनि नेरसोनफोरखौ दिन्थिनाय जायो स्टुडेन्टसफोरनि बेनि उनाव औ बेनि उनाव जोङो बेफोरानो आरो। दावबायनायनिफ्राय गुबुन सुबुंफोरनि हारिमु जानाय लोंनाय दानाय लुनाय बेफोर ओ गोबां माने जों मिथियै खोथाफोरखौ मिथिनो खाबु मोनो दावबायनायनि हेफाजाबै।
नंगो नंगो नंगो नोंथां।
नंगौ बेनिखायनो माने दावबायनाया गोनांथार आरो सुबुंनि जिउआव
औ नंगो नोंथां दावबायनांगौ आरो गासैबो सुबुङानो जिउआव दावबायहैनो नांगौ। ओ जेसेबां सम मोनो। दावबाय हैनो नांगो।
नंगौ न'आवनो जनानै थाबाय थाब्ला जाया नङा ओमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ। हेलौ अ नोंथां होमबा जोंनिया समा जाबाय जोङो दोन्थ'निसै न?
औ नोंथां जागोन।
गोजोनथों नोंथां।
औ।